हेलौ नों। औ कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
ओ गिबि गिबियावनो ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों आं ओ गामि आरो आरो सोहोरारिनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
गिबियावनो नोंथाङा फोरमायग्रोगोन नामा
औ फोरमायजागोन नोंथां
अ नोंथाङा होमबा जागायग्रोदो
दा आं गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउनि सोमोन्दै आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम
औ
गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गावबा गावनि जेनेबा मुलाम्फा दं आमफ्राय जुदि सोरबा आंखौ सोङो जेनेबा बबे मोनसेखौ मोजां मोनो होनना अब्ला आंनि फिननाया जाबाय गामियारि जिउ। मानो होननानै बुङोब्ला आं गामियावनो जोनोम मोनदों आरो गामिनिफ्रायनो देरबोदों लावबोदों बेजों लोगोसे मासे उन्दैनिफ्रायनो गोजोन आरो मिथिंगायारि आबहावायावनो थानानै आं देरबोदों आंहा आंनि गामिनि गोबां गोसोखांथिफोर दं। आं सोरांब्लानो दाउफोरनि सोदोब खोनायो आरो सोमखोर समायना रमायना बेफोरो आंनि गोसोखौ फ्रि आरो रिलेक्स खालामो गामियाव थानायनि देरसिन मुलाम्फानो जाबाय गोजोन आबहावा बेनिफ्राय जेनेबा जों फ्रेस बारहावा मोननो हायो। आरो जेनेबा आं सोरांब्लानो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाफोर फोथारफोर बायदिसिनाफोरखौ नुयो। बेजों लोगोसे गुबुन मोनसे जेनेबा मुलाम्फानो जेनबा जाबाय जेनेबा मानसिफोरनि गेजेराव जेनेबा सोमोन्दो जों गासैबो खौसेयैनो थायो नङा होमबा! बाय बाहागि खुरमा औ दानिया नोगोरनि जिउनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नोंथांजों नो नोगोराव थानायनि खाबुफोरानो जादों जेनेबा मोजां सोलोंथाइ गोदान मुगानि देहा फाहामसालि मोजां हान्था मेला, शपिं सेन्टार बायदि बायदि बेनि थाखायनो खायफाया जेनेबा नोगोरखौबो मोजां मोनो बेनो नोगोर जिउनि देरसिन गोहो सुबुंफोरा जेनेबा गोरलैयैनो साख्रि मोननो हायो आरो गावनि केरियारखौ जेनेबा जौगाहोनो हायो नाथाय बेजों लोगो से नोगोरारि जिउआ गोबां खहाफोरबो दं जेरै ट्रेफिक जाम जानाय जोङो नुनो मोनो बार गुबुंले जानाय दावराव दावसिया बारा जायो आरो थांना थानो थाखाय जेनेबा गामिनि जिउनिख्रुइ जेनेबा नोगोराव खरसाया बांसिन जायो आरोना‌।
औ औ।
औ सरासनस्रायै जेनेबा सुबुंफोरा जेनेबा मुखुबै थानो गोनां जायो।
आंनि साननायाव गामि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गोनां। सोरबा गोजोन गोग्गो बार आरो सोरबा गोग्गो आबहावा लुगैयो सोरबाया आरो साबसिन सोलोंथाइ गोदान मुगानि खाबु आरो साख्रिनि खाबु लुबैयो। बियो गावबा गावनि गोसोजों आं जेरै गामि मोजां मोनो थिग बेबायदिनो गुबुनफोराबो जेनेबा सोरखौ जेनेबा मोजां मोनो नंगौना नोंथां?
औ औ।
औ आं नुनायाव जेनेबा गामिफोरावबो गोबां खहाफोर दं जेरैयै देहा फाहामसालि जों माब्लाबा जेनेबा गोब्राब बेमार आजार फोर जायोब्ला जों जेनेबा नोगोरनि हस्पिटालावसो लांनांगौ जायो। आरो जेनेबा जों मोजां सोलोंथाइ लानांगौब्लाबो जों नोगोरावसो थांनांगौ। आरो साख्रिनि खाबु जेनेबा इन्टारनेट आरो लामा मोब्लिब मोजां फरायसालि फरायसालिमा बेफोरो बेफोरो मोजां नङा आरोना दानिया आं आंनि बिबुंथिखौ फोरमायनो लुबैदों आंनि साननायाव गामियारि जिउ आरो नोगोरारि जिउ मोननैनिबो गावबा गावनि मुलाम्फा आरो सुबिदा उसुबिदा दं आरो ना आं बेखौ बुंनो हा हायादि जेनेबा बियो मोजां जेनेबा बियो गाज्रि। बियो सासे जेनेबा सुबुंनि गोनांथि। सिमां आरो जिउ खुंनायनि सायाव सोनारो खायफाया गोजोन आरो गोजौ लुबैयो खायफाया साबसिन सोलोंथाइ जेनेबा बुरजा बेथन आरो गोबां जिउ राहानि खाबुफोर लुबैयो।
औ।
आं बबेयाव थानो लुबैयो बेखौ जेनेबा आं सायख'नो खाबु मोनोब्ला आं अरायबो जेनेबा गामिनि जिउखौनो सायख'गोन गुबै जाहोना नो जादों जेनेबा आं मिथिंगायावनो मिथिंगाखौ माने मोजां मोनो आरोना। आं जेनेबा फुङावनो थाब सिखारनाय जेनेबा थाजिम बार हां लानाय जेनेबा दाउफोरनि रोजाबनाय खोनासंनाया आरो जेनेबा आंनि सोरगिदिं जेनेबा गोथां फोथार जेनेबा नुना नुनानै जेनेबा गोसोआ मोजां मोनो आरो ना बेफोरो जेनेबा आं खौ जेनेबा गोजोननाय आरो गोजोननाय होयो जायखौ जेनेबा राङाबो बायनो हाया।
उम।
बेजों लोगोसे आं सानो जेनेबा गामिफोरखौबो जेनेबा जौगाहोनांगौ मोनफ्रोमबो गामियाव जेनेबा मोजां फरायसालि जेनेबा देहा फाहामसालि लामा मोब्लिब जेनेबा इन्टारनेटनि जेनेबा सुबिदाफोर आरो जेनेबा साख्रिनि सुबिदा थानांगौ आरो ना गामियावबो‌
औ औ
बेफोरनि जेनेबा सुबिदाफोरखौ जेनेबा मोनोब्ला जेनेबा मोजां जिउआव खुंनो थाखाय सुबुंफोरा जेनेबा गाव गावनि गामिखौ गारनानै थांनो गोनां जानाय नङा। बेबायदिनो जेनेबा नोगोरफोरा बेजों लोगोसे जेनेबा नोगोरफोराबो साखोन सिखोन सोमखोर जानांगौ आरो ना आंनि साननायाव। जुदि नोगोरफोरा साव थिनां आरो जेनेबा खम थुबुर जायोब्ला बेयाव जिउ खुंनायाबो जेनेबा जौगागोन। गामिफोराव जेनेबा गोदान मुगानि खाबुफोर थानांगौ आरो जेनेबा नोगोरफोराव मोनसे साखोन सिखोन आबहावा थानांगौ आरो ना। बियो बयनिबो जिउखौ जेनेबा साबसिन खालामगोन जोबनायाव आं बुंनो सानोदि आं बै सुबुंफोरखौ मान होयो जाय जेनेबा नोगोरनि जि जेनेबा जिउखौ सायख'यो मानोना बयनिबो थाखो आरो जेनेबा बिबानफोरा जेनेबा आलादा आलादा जायो आरो ना।
औ औ
नाथाय आंनि गोसोआ जेनेबा अरायबो गामिनि फारसेल'। दा नोंथाङा माबे मोनसेखौ मोजां मोनो जेनेबा गामि जिउ नोगोरारि जिउ जेनेबा बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
ओ गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउ खुंनाया मोननै गुबुन गुबुन थांना थानायनि राहा राहा लामा नोंथाङा बेनि फारसे एसे फोरमायलांखादों। मोन्नौनोबो गावबा गावनि मुलाम्फा उसुबिदाफोर दं। औ खायसेया गामिनि गोरजोन आरो समायना महरखौ मोजां मोनो आरो खायसे नोगोरफोराव थानाय गोदान मुगानि सुबिदाफोर आरो खाबुफोरखौ मोजां मोनो आरोखि नोंथां। ओ गामिनि जिउ आरो नोगोरनि जिउनि गेजेराव सायख'नाया सासे सुबुंनि गोनांथि औ जिउ खुंनाय आरो गावारि सायख'नायनि सायाव सोनारो‌ औ गामिया सरासनस्रायै सोमखोर फोथार, दैमा, हाग्रा बंग्रा हाजोफोरजों ओ बेंखनजानाय मोनसे फिसा थाग्रा जायगा आरोखि नोंथां। ओ गामिफोरनि सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ राहानि थाखाय बांसिननाय आबाद, जिब जुनार फिसिनाय, ना हमनाय ओ आरो फिसा फिसा ओ फालांगिनि थाखाय बांसिनै आबाद ओ बा फिसा फिसा फालांगिनि सायाव सोनारो आरोखि नोंथां। ओ गामिनि जिउआ गोजोन गोरलै आरो मिथिंगानि खाथि जायो।
औ
बारा गोग्गो जायो आबहावाया साखोन सिखोन आरो दावराव आरो ट्रेफिक खम जायो आरोखि नोंथां ओ सुबुंफोरा सिखारनानै सानाव खस्थ' खामानि मावो आरो बेलासियाव गावनि न'खरजों सम हगारो‌। न' सुंसेनि सुबुंफोरा ओ गावजों गाव मोजाङै सिनायो आरोखि नोंथां आरो गोब्राब समाव गावजों गाव हेफाजाब खालामो ओ सोहोर ओनसोलावबो गावजों गाव हेफाजाब खालामलायो। ब्लाबो गामियारिनिसाय एसेब्लाबो खम होननानै आं मिथिगौ आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
मानो होनना बुङोब्ला जाय मानसेया ओ सोहोर ओनसोल बा नोगोर ओनसोलाव थायो। बै मानसिया माबा मोनसे जाहोन बा माबा मोनसे खैनि थाखायसो थाङो नालाय नोंथां बेयो गावनि खामानियाव मुखुब जानानै थाबाय थायो होननानै आं सानो बेनि जाहोनाव बा न' न' खाथिनिब्लाबो बेवहाय ओ थाजाबलायनो ओ समाय सम जाजोबाबो जाजोबा होननानै आं सानो जा गामि ओनसोलनि सुबुंफोर बै गामि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' न'खरावनो थानानै बा न'आवनो थानानै खामानिफोरखौ मावो नालाय नोंथां। माबा मोनसे जाहोन जायोब्लाबो हेफाजाब होलायनो हायो होननानै आं सानो आरोखि नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ गामिनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों बेनि मिथिंगायारि समायना। सोमखोर फोथार खिरि बारनाय बिबार बोहैबोनाय दैमा दैसा आरो दाउ दाउफोरनि रोजाबनाय गामिनि जिउखौ निजोम आरो गोजोन गोनां खालामो आरोखि नोंथां मानसिफोरा उम थाजिम फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगं आरो गाय गाइखेर मोजां मोनो जायखौ बांसिन जायगायावनो दिहुनजायो
औ।
ओ गथ'साफोरनि थाखाय गेलेनो थाखाय लांदां जायगा थायो आरो गोजोन आबहावाया नारसिननायखौ खम खालामो। थांना थानायनि खरसाया सरासनस्रायै नोगोरफोरनिख्रुइ खम जायो आरोखि नोंथां। नोंथांङाबो बेनि फारसे एसे फोरमायलांखादों। नाथाय गामिनि जिउनि माखासे खहाफोरबो दं आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायलांखादों आं थेवबो नोंथांनिसिम एसे फोरमायहरनो सानदों। ओ सोलोंथायारि फसंथान देहा फाहामसालि आरो हान्थामेलाफोर ओ हान्थामेलानि खाबुफोरा नोगोरफोर बायदि जौगा जानाय नङाबो जानो हागौ। गोबां गामिफोराव ओ खामानि मावनायनि खाबुफोरा खम जायो। जायनि थाखाय। लाइमोनफोरा मोजां साख्रि नागिरनानै नोगोरफोराव थांनो गोनां जायो। ओ नोगोरनि जिउआ गामिनि जिउनिख्रुइ जोबोद गुबुन ओ नोगोरा गोदान मुगानि बिल्डिंफोर दारिमिनफोर शपिं सेन्टारफोर ओ फरायसालि फरायसालिमाफोर देहा फाहामसालि आरो रंजानाय खाबुफोरखौ मोनसे गेदेर आरो जौगानाय ओनसोल होननानै आं सानो आरोखि नोंथां। नोगोरफोरा ओ फालांगि ओ खारथि बेरानलाामिन सावस्रि जोथोन सोलोंथाइ बेंक आरि दिहुन्थाय बायदि बिथिङाव गोबां साख्रिनि खाबु होयो आरोखि नोंथां। उम गुबुन गुबुन ओ हारिमु धोरोम आरो बेकग्राउणडनि सुबुंफोरा नोगोरफोराव जयै थायो जाय मोनसे रोखोम आरो जिउनि गोनां समाज सोरजिया आरोखि नोंथां।
औ नंगौ।
नोगोरनि देरसिन मुलाम्फाया जादों ओ साबसिन सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोन मोन्नाय। नोगोरफोराव मोजांङै ओ साखा फारायै बा फरायसालि फरायसालिमा बिजिर सं मिरुफोर दं ओ फरायसाफोरा गुन गोनां ओ सोलोंथाइ मोननो हायो आरोखि नोंथां‌। जेराव बेरामिफोरा गोजौ थाखोनि फाहामथाय मोननो हायो। बास ट्रेन आरो मेट्र स्ट सिरिटेमजों लोगोसे रायजोआरि हान्था मेलायाव उम दावबायनायखौ गोरलै खालामो।
औ नंगौ।
ओ नोगोरफोरा साबसिन इन्टारनेट फोनांजाब ओ सिबिथायबो होयो जायजों सुबुंफोरा मुलुगजों सोमोनदो लाखिनायाव ओ मदद होयो आरोखि नोंथां ओ बेनि जाउनावबो जा गामि ओनसोलनिफ्राय सोहोर ओनसोलाव थाहैनानै जा साख्रि बा माबाबा मोनसे ओ खामानि मावहैयोब्ला
औ।
ओ बेनिबो मोनसे आं नोंथांनिसिम खहा फोरमायनो सानदों। खहायानो जादों जानि ओ गावनि धोरोम
औ।
बै धोरोमनि गाननाय जोमनाय बै गाननाय जोमनायफोरखौ ओ जा टाउन ओनसोल बा सोहोर ओनसोलाव थायोब्ला ओ गावनि गाननाय जोमनाय गावनि हारिनि ओ जानाय लोंनायफोरखौ ओ बावगारनो होलांङो आं बेखौ ओ मिथिगौ आरोना नोंथां। बा आं बेखौ सानो ओ नाथाय बेयो